हेल
हेल' खोनादों ना नोंथां
अ खोनादो खोनादों दे
अ नोंथाङा दायो मा खालामना दं नोंथां
आङो बेफारसे फैदोंमोन दुब्लिनि एसे खामानि मावफैदोंमोन आङो
अ नोंथाङा आंजों मोनसे अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नै दंफां सायायाव
अ
नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे टपिक बा आयदानि सायाव सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन दे हागोन दे बुंलाय
औ जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला दाउ नारजि अमा मेजेम नाफाम जायखिजाया बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरोना नोंथां औ
दे
नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांनि मोनदांथि बा नोहरनाय खिनिखौ जाखिनि हायो फोरमायना होदो नामा नोंथां एसे
अ बर'नि ओंख्रि बर'नि ओंख्रि होनोबा जोंना फार्स्टआवनो दं अनलाजों दाउ होनो दाउ बेखौ जोंनि हाबायावबो मा होनाय जायो हाबाफोरावबो
औ
अनलाजों दाउखौ बे नङाबानो हाबाखौ माबानाय जाया आरो खम नोहरो आङो
औ नंगौ नोंथां
अनलाजों दाउखौ जोंनि बर'नि हाबा बा हाथासुनियाव
औ
बिनिफ्राय ओरैनो सबाइ सबाइ खारै सबाय खारैजों दाउ बेनिफ्राय ओरैनो साम'जों सबाय
औ
बेफोरबायदि आरो
औ
ओमफ्राय नार्जि नारजिजों अमा
औ बेफोरबायदिनो गोबां दं ना नोंथां
औ लाफा लाफा खारै बेफोरबायदि गोबां दं आरो ओमफ्राय नोंथाङा मा मा मिथिगोन नोंथां नोंथाङा फोरमायना फोरमायना होनाय एसे
औ औ बिदिब्ला आं नोंथां अनलाजों दा बेबोथ' बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नालाय बे अनलाजों दाउ सनायनि संनायखौनो आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम जोंहा अनलाजों अनला ओंख्रि संनो होनबा गिबियावनो जोंहा माइरंखौ सुनानै दैजों सुनानै दसे सम खेरखाफोराव दै सर' होनांगौ आरो दै सर' होनानै जोंहा बेखौ अ गोदोनि समावथ' जोंहा अरदाबावसो सङोमोन नालाय अरदाबाव
अ औ
बेखौ सारायाव जाननानै जोंहा अ इखौ बेनि सिगाव जोंहा एखौबा बा टिकि बे बा मिक्सार मिचिन आजिखालिथ' मिक्सार मिचिनबो ओंखारबाय
मिक्सार मेसिन औ
देना लानांगौ बा उननांगो उनगोरना लानांगौ आरो बे सुनानै दोननाय माइरंखौ बेनिफ्राय औ बेनि उनाव जोंहा खौ जाय मोनसे आइजेंआव दोनना दोनस दोननानै लाग्रोनोसै बिनि उनाव जोंहा अरदाबाव अर जरायसिगोन ओमफ्रायो साराय होसिगोन बेयाव जोङा सारायाव दै होसिगोन दैखौ ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होसिगोन जेब्ला दैया ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौओ अब्ला बे देनानै देनानै दोननाय माइ अन गुन्दै बेखौ जोंहा इयाव होसिगोन आरो जोंहा ओमफ्रायो अला ओंख्रि संनायाव खारै नांगौ जायो जोहा खारैखौ बोरै मोनो होनोब्ला जोहा खारैखौ न'फोरावनो बा गामिफोर फोरावनो जाहा थालिर फस्लाखौ सावनानै बानायो खारैखौ खायफा खायफा आरो सबायखौबो सावनानै बानायो बिफोरबायदिनो जोहा बे बेफोरनि औ बेफोरनि खारैखौनो जोंहा बे अनला ओंख्रियाव होनाय जायो आरो जेब्ला ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौवो अब्ला बे समाव होनाय जायो बे खारैखौ बेनि उनाव जाहा बेदरफोर दाउ बेदरफोर होनोबा जाहा दाउ बेदरफोरखौ एवथ्र'मना लाग्रोनांगौ जायो थावजों आराम सामब्राम होनानै एवथ्रुमना लाग्रोनानै औ जेब्ला बियो अ ओमफ्राय अनलाया जेब्ला दै ग्ल'ब ग्ल'ब जानायाव अनलाखौ होखांबा जेब्ला अनलाखौ होखांगोन अब्ला दसे थानानै बे दाउ बेदरखौ होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो जोंहा आथिखाल समावथ' अनला ओंख्रिया जोंहा जि आइ थेकबो मोनबाय ओम बिफोरबायदिनो नार जि ओंख्रि संनायनि बेलायावबो जोंहा नार्जिखौ माजों सङो होनब्ला ओ जोंहा नारजि ओंख्रिखौथ' फाथोजोंसोबो संनाय जायो
फाथोजो फाथोखौ फोरानग्रोनांगो आरोना सिगाङावनो फाथोनि बिलाइखो
औ फाथोनि बिलाइखौ खानानै सान्दुंबाव फोरानगोरसिगोन माखा खासे सानहालागै बेखौ फोराननांगौ जायो मानो होनोब्ला जाहा रान मोजाङै रानहोनांगौ जायो बिखौ रानहोखांनानैसो जाहा नारजिनि महर लायो आरो बियो ओमफ्राय जेब्ला रानगोन अब्ला बेखौ नारजिखौ संनोब्ला नोङो सुनानै लादो अ सुनानै साराय सारायाव खनसे रुनांगौ बेखौ दैजों रुनानै ओमफ्राय बेनि दैखौ दैखौ गारदो फास रुनाय दैखौ गारनांगौ बिनि उनाव जोहा इखौ दैखो सर' होनांगौ दसे ओमफ्राय सर' होनानै जोंहा बेखौ नैथि खेब दै होनानै
औ
जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बे नारजिखौ होनाय जायो बेनि उनाव जोंहा खारै होनाय जायो बा खायफा सदाफोरबो होनाय जायो खारै मोनस्लाबोयाव खायफा खायफा सदाबो होनाय जायो जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोनोबब्ला नारजिखौ होबाय नालाय बेखौ दसे सम गोदौग्लि होनानै एसे थुग्लिदो ओमफ्रायो अमा बेदरफोर होयोबा जोंहा अमा बेदरखौ एवथ्रुमना लाग्रोदो एवथ्रुमना लानायनि उनाव जोंहा बे खौ जेब्ला नारजिया गेब्लेगोन अब्ला बेखौ होनो होनाय जायो बेफोरबायदिनो गोबां बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर दं आरो जोंहा नोंथां बुंंनाय बायदिनो द'हायो सबायजों साम' सबायजों दाउ अनला दाउ नाफाम बिदिनो लाफा लाफा मैद्रु
अ
बिदिनो गोबांथार दं आरो माखासेखौ आं जोंहा बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बर'नि
औ बुंनानै फोजोबनो हाया दंबावोमोन उम उम होनोमबाथ' नोंथाङाबो संनो रोङो खोमा
एसे खिनिखौ रोङो आरो माखासे खिनिखौ रोङो माने नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा
अ
संनायनि बेलायाव जायखिजाया बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै मोनसे ओं
उम उम नोंथाङाथ' दा सब माबा अनलाखौ फोरमायबाय आरो नारजि फोरमायबाय अ ओमफ्राय दा आङो नोंथांनो मा फोरमायनो सबायफोर
नोंथां औ दे नोंथां नों सबाय ओंख्रिखौ फोरमायनो हायोब्ला सबाय ओंख्रिखौबाबो फोरमायजागोन नोंथां
उम आंथ' दा संनायखौ आङो बारा संनाय खावनायखौ रोङा नालाय ओरैनो मिथियोल' आङो संनाय खावनायखौ बारा रोङा आङो एसे
औ औ
इनिफ्राय जास्ट बिदि सं होननानै मिथियो बेनिफ्राय जास्ट सबाइखौ साम'खौ सबाइजों संनांगौबाथाय फार्स्टावनो साम'खौ खिथुखौ थारमाने दानस'ग्रोनांगौ आरो मो खांनि माबा थायो साम' मोखाङाव बेखौ एरख'नांगौ बेफोरबायदि दाननानै एरख'नानै साम'खौ थिगसे मोजाङै हुसुनांगौ हुनांगौ बेनिफ्राय साम'खौ एसे रुयोबो बिदि सुखांनानै रुयो रुनानै बोखांना दोननांगौ ओमफ्राय बोखांना दोननानै ओमफ्राय स' ओ माबा होयो सारायाव दैखौ होनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होबाय गोदौ होनानै ओ सबाय होबाय सबायखौबो बिदिनो थेकसे गोदौ होनानै माबाबाय आरो सागं सायो खोमा सागं सानानै सबाइ गेब्लेहोबाय बेनिफ्राय खारैफोर होबाय खारै होनानै बेनि उनाव साम'खौ होयो साम'खौ होनानै बिदिनो संनाय जायो आरो बेफोरबायदि सङो होननानै आं मिथिखो आंबो बारा संनो रोङा नालाय
औ नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव बबे मोनसेखौ फेभरेट बा साबसिन मोनो नोंथाङा
फेभ्रेट बा सा अ साबसिन ना आङो ओरैनो सबायफोरजों सबायजों दाउफोरखौ मोजां साबसिन मोनो सबाय आरो दाउ आरो
नारजिजों अमा बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बाखि अनलाफोरखौबो मोजां मोनो मोजाङानो मोनो ओमफ्राय ओरैनो सबाय दाउफोरफोरखौ मोजांसिन मोनो
औ औ
नोंथाङालाय माखौ साबसिन मोजां मोनो
आंथ' साबसिन होनना बुं साब साबसिन होनना बुङोब्ला आंबोथ' बेफोरबायदिनो सबायजों दाउ अमाजों नारजि बेफोरबायदिखौनो आंबो साबसिन मोनो आरो
अ औ
बिदिबा नोंथां आं नाफामनि सायावबो नोंथांनि सायाव एसे फोरमायनो फोरमायजागोन नोंथां
अ मा मा होनदोंमोन
नाफामनि सोमोनदै नोंथांनो एसे फोरमायनि आं
अ दे दे बुंलाय बुंलाय नाफामनि सोमोनदै
औ ओरैनो सुंदयै आरोना नोंथां जा
अ सुंद'यै दे
नाफ नाफामखौ गिबियाव बा दैमा दैसाफोराव ना लाबो गोरो सारनानैबा लाबोगोरनानै जों नाखौ माखासे सानहालागै सानदुङाव दोननांगौ जायो खायफा खायफा आरो अरखियावबो फोराननायखौ जों नुनो मोनो अराव अरावबो अरखियाव ओमफ्राय बेखौ जोंहा जेब्ला रान थारो रानो अब्ला बेखौ जोंहा उवालाव देनाय जायो जोंहा उवालाव बेखौ थास' गोसोम बा खुमब्राफोर होनानै देनाय जायो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै देनाय जायो
नंगौ
देनाय जायो आरो नोंथां देनानै जोंहा बेखौ औवा हासुङाव मोजाङै देनानै मोजाङै दोखो दोखो देनानै जाहा बेखौ औवा हासुङाव सोनानै माने माथेनाय जायो आरो थालिर बिलाइफोरजों माथेनानै न'नि बबेबा खना बा इसिं खनाफोराव दोननाय जायो ओमफ्रायो नै दानसो थानाय जाबाय नाफामनि महर लाबा बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथाङा बिदिब्ला नोंथां नोंजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जोंना समाबो जारबाय
अ अ औ
दे औ दे
ओम